हेल' औ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन मोनाबिलिनि
औ ओ नोंथाङा आंनो दा डिसिसन होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ। नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे सा सावरायगौमोन नोंथाङा सम ओ सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो।
अ होमब्ला जागायनोसै नोंथां।
औ औ।
ओ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बर'फोरनि मोनसे ओ फोरबो।
नंगौ नंगौ।
नोंथाङाथ' मिथिखागौ नोंथाङाबो बर' जेला।
औ औ।
बोसा- बैसागुआ आसामनि बर' मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गोनांथाङा गोनांथार आरो गाब गोनां फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे आरोना नोंथां। ओ बेखौ बोसोरफ्रोमबो एप्रिलनि गेजेराव फालिनाय जायो जाय गोदान बोसोरनि जागायनाय आरो उदां बोथोरनि सफैनायखौ सिनायथि होयो माने नोंथां ओ ओ जेनेबा माइ ओ बायदिसिना गायखांनाय जेनेबा हा खांनानै फिन आरो एप्रिल दान सफैयोना नोंथां? जेनेबा गायनाय फुनायनिफ्राय उदां जायो नालाय बेनिफ्राय मागो दमासि बायखांनायनि उनाव ओ बै फोरबोआ जायो आरो बैसागो फोरबोया नोंथां आबो मिथिखागौ मोनसे ओरैबायदि सम जेब्ला न'खरफोर आरो माहारिफोर ज' जानानै
ओ मिथिंगाखौ फालियो ओ साबा-साबायखर खर बावो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ बैसागो सोदोबा मोनसे जुनि ओंथि दं बर' रावआव बैनि बैनि ओंथिया ओ बोसोर आरो सागुनि ओंथिया जागायजेनन्नाया आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ बेनि फारसे नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो
औ औ जोंना बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोङो बैसागु फोरबोआ बर'नि मोनसे ओ नाजाबनानै थानाय आरो बर' हारिखौ सिनायथि होग्रा मोनसे फोरबो होननानै ओ आं सानो आरोना बैसागु नोंगौ बैसागु जोंनिया बैसागु फोरबोनि सिगां जा सुबुंनि बैसागु फोरबो फालिनायनि सिगां जोङो गिबियावनो जोङो मोसौ बोरमा एबा जिब जुनारनि मुङा जों ङो थुगि जोङो होग्रोनाय जायो आरोना
औ गिबियावनो मोसौ जेनेबा मोसौ ओ मोसौ बोरमानि बैसागु जाग्रोयो आर
औ औ मोसौ बोरमानि बैसागु जाग्रोयो बेनि थाखाय जोङो मोसौ बोरमा खौ थुखैनो जोङो ओ जोङो लाव फान्थाव देगलि लेथि बिलाइ बेनिफ्राय हालदै थाराइ बेफोरबायदि मुवा बेसाद जोङो बाहायनाय जायो आरो बेखौ
ओ नोंथाङा ओ बेफोर खौ लाव फान्थाव बायदिसिनाफोरखौ थारायफोरखौ होथारनांगौ होननानै। ओ सानो नामा?
थारनांगौ माने बेथ' गोदोनिफ्रायनो फोरबोजों नांजाबनाय। मोनसे ओ मानिनाय माने बेखौ जोंङो फोरबो जों लाफादेरनाय नालाय बेखौ जोङो हो
गोदोनि आजौ आजैमोनानो सिखाय सिखायखालांनाय हमबा न'।
नंगौ नंगौ दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ खौ होथारनांगौ जायो आरो ओ बेनिफ्राय मोस सौ बोरमाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै थुखैयो एबा माबोरै फुजियो होनना। बुङोब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों।
औ फोरमायजागोन नोंथां।
मोसौ खौ जोङो गिबियावनो जा जोङो फान्थाव ओ बेनिफ्राय दिग्लि लिथि बिलाइ हालदै ओ बेनिफ्राय थाराय बेखौ जोङो ओ आरंजों जोङो बेखौ माला सुनानै फख्रि फारसे जोङो होना लांनानै बेखौ थुखैनाय जायो आरो थुखैनानै बेनि मोसौनि जाव ओ गोजाम दोनदाल बेखौ जों ओम बिनि मुङाव ओ दैमा सेराव जोङो बावउना दोननाय जायो। फ्राय जोङो मोसौनो गोदान दोनदाल ओ बै समखालि गानहोनाय जायो आरो। खायफा सुबुंफोरा एबा खाय फा ओनसोलाव बे मोसौखौ जोङो उदाङैनो हेंगारना दोननाय जायो। आरो मोनसे जोंनिया ओ मोनसे जोङो मोनसे नेमखान्थि मानिबावो जे जोङो। थौ एबा सारायनिफ्राय जोङो गोसोम हांगारखौ हुख'ना लानाय जायो। बिनिफ्राय जोङो जानाय थावजों खौ ओ गलायनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव एबा खाफालाव जोङो गोसोम दागो होनाय जायो जाहाथे मोसौआ गोदो। समाव जोङो फोथायांनायदोंमोन दि गोदोनि समाव जोङो मोसौखौ हाग्रा गुदु एबा हाजो जायगायाव जोङो गुमोमोन। लावखार लायै लायै बै समनिफ्राय जोङो बै समाव ओ जोंनि हाजो आव लां बाथाय जोंनिया मोसा मुफुरनि एसे ओ मोसौ मोसाफोरनि सायाव एटेक खालामनो हानाय। सनसा ओ बारा थायोमोन बेनिखायनो जोङो मोसौखौ ओ जाहाथे मोसा बायदि फाखा नुथों बिनि थाखाय जोङो मोसौनियाव बे गोसोम दाखोखौ होनाय जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो गोदोनिफ्राय
औ औ
बेनिफ्राय बे जा मोसौ थुखैनाय समाव जोंनिया ओ गोबां बर' मेथाइ रोजाबानाय जाय यो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा ओ जोंहानि मोसौआ ओ बारिबाय था जों बा बिमा गायदे बायदि बिमा गायदे बायदि दा जा ओ बेफोरबायदि गोबां जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो मेथाइ रोजाबो। बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ दा मोसौनि फोरबो थांखांनायनि उनाव जोंनि सुबुंनि फोरबो फैयो। बै समखालि जोंनिया बैसागु जा सुबुंनि फोरबो सुबुंनि बैसागो बे सानखालि ओ बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय आरो। मोजां सानस्रि जोंनि गोसोआव बेरखांफैयो आरो। बै समाव बिफां दालाय दालाय जो गोरलै बिलाइखौ खिलिनाय नुनो मोनो आरो। दाउफु दाउ खौऔनि दाउ खौऔनि गोदै रैसुमै देंखो। जोंनि मिथिंगाखौ ओ गोमसार होयो आरो। बिनिफ्राय जोंनि जा उन्दै-उन्दै खुदिया एबा बोराइ बेन्थ' सेंग्रा-सिख्ला गासैबो ज' ज' जयैनो ज' ज' ज' जानानै बर' हारिनि खाम, सिफुं, जे जथा, सेरजा आरो गंगोना, थर खा बे जा बर' हारिनि दामग्रा दाम-दामजु बेफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि जोङो मागिनो ओ ओंखारला लाङोयो आरो गोसो खुसियै बिनि अनगायैबो जोङो मागि ओ बे दा बैसागु फोरबोखौ आ गोदोनि समाव थामजि सानहालागै जोङो फालिनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय आथिखालनि समाव जों बेखौ ओ खालि स्नि सानल' जोङो फालिनाय दिनै नुनो मोनदों आरो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो बैसागुखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायोबा मा रोखोमै नोंथांमोननि ओनसोलाव रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बै सागु होनना बुओबाथ' गोदोनि आरो दानि जोबोद फारागबो दंना नोंथां? ओ मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव थामजि सानालागै जायोमोन होननाय ओ होनोमोन आजौ आजैमोना नाथाय दानि दिनावबो बेबायदिखौ नु नो मोनलिया दानि दिनाव स्नि सानालागैल' जानो मोनसै ओ बैसागुआ बयनिख्रुइ गोसो बोगथाबनो हानाय बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरोना नोंथां ओ हैवासा आरो हिन्जावसा फोरा ओ मुंदांखा बागुरुमबा मोसानायखौ दिन्थिफुङोहाय जों गामियावहाय ओ गोबां सु समावनो ओ सिखिरिफोरनि समायना मावनायजों रुजु जायो। ओ
अह हौवासा‌ आरो हिन्जावसा उम ज' जालायनानै बा ओम बोराय बुरै सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला गाैसैबो ज' जालायनानै जोङो मोसायो मोसानायनि ओ उनाव जोङो ओ न'खर नख खर माइरं एबा फैसा एसे ओ खांनानै बा लाना फैनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो सोरहाबा बैसागोनि दिनाव माइब्रानि जौ बायदिसिना बिदिनो फेनाय मुवा ओ होयो आरो ना नोंथां बैसागो समाव। ओ बेफोरखौ सोलियो होनना जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोगौ जानांगौ ओ माइब्रानि रोसि ओ आमलाइ रोसि बायदिसिना बिदिनो फेग्रा मुवा ओ बोराय बुरैफोरा बोराय बुरैफोरनो जेनेबा होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ दानि दिनावथ' सेंग्रा सिख सिख्लाफोरखौबो बेखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेनि फारसे नोंथाङा उम जि बैसागो सानाव ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंनाय बा बोराइ बेन्थ'फोरा जौ लोंनायखौ बन्द' खामनांगौ होननानै नोंथाङा सानो नामा?
ओ बेथ' बर'फोरनि मोनसे रंजानाय समाव लोंनाय ओ बेखौ आङो एसेबां बाजाया मानोना ओ जा सानफ्रोमबोनि समाव जोङो लोंनायखौसो एसे दोनथ'नांगौ होननानै सानो। जोंनिया आं नोंथां टपिकआव थांनि ओ जोंनिया दा बैसागुनि जोबनायनि उनाव जों सुबुंनि बैसागु जोबनायनि उनाव जोंनि ओ जोंनि ओ नैथि जा बाहागोआव रानजानाय बैसागुनिनो मोनसे बाहागो बेयो जोंनिया आंखाल बैसागु जाय जायखौ जोङो काति बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो ओ आबाद फोथारनि मुङाव एबा आबादनि मुङावनो जोङो बे थुगिखौ होनाय जायो आरो ना बे फोरबोखौ जों फालिनाय जायो जाहाथे जोंनि माइ माइ आबाद बादा थरायफुनाय समाव मोजाङै मोजां ओ फिथाइ होयो जोंनो ग्रोम ग्रोम फिथाइ आबाद जोंनि मा आबादा ग्रोम ग्रोम जायो बेनि थाखाय जोङो बे जा फोरबो बेखौ लानाय जायो। बेयाव
औ औ
औ आनान गसायनि मुङाव जोङो ओ थाइगिरनि जा बिखं बेखौ जोङो आलारि बाथि महरै बाहायनो जायो बेनि अनगायैबो खायफा सुबुङा जा हाजों बानायनाय साथि बेखौबो बाहायो। आरो बै समाव जोङो जा बोथोरनि फिथाइ नारें जुमब्रा बेखौबो होनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो बोथोरनि फिथाइ गयखौबो बै समावनो ओ बै फुजायावनो गिबि बाहायग्रोनाय जायो आरो बै समाव समनिफ्राय जोङो गय फिथाइखौ गिबि खेबनि थाखाय जाजेननाय जायो। उम ओ नंगौ बेनि अनगायैबो जोंनिया थाम थामथिया जाहैबाय जोंनिया ओ मागो बैसागो मागो बैसागोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फालियो एबा मा मा ओ नेमखान्थिजों फालियो मा मा फिथाफोर सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन ओ मागोनि दिनावथ' गिबियावनो भलागुर सावनाय जागायजेननो नोंथाङाबोथ' मिथि खायो जानांगौ। ओ गि बियावनो फुंबिलियाव भेलागुर सावखांनाय जायो सावग्रोनाय जायो भेलागुर साव खांनायनि उनावसो ओ दानियाथ' ओ गाहेन फोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनबांलिया नोंथां। बांसिनानो मेसिनजोंसो उननानै फिथाफोरखौ सावनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेजों मेसिनजों ओ उन्नायनि जाहोनाव गोदोनि बायसा जों फिथाफोरखौ मोजां मोनजालिया बा गोथाव मोनजालिया मान मानो होनना बुङोब्ला आखाइजों खस्थ' खालामनायनि फिथाइया मा जेब्लायबो गोदै जायो नोंथाङाबोथ' एसे मिथिख जानांगौ दानि दिनावथ' बिगियाननि जुग जालांबाय नालाय नोंथां बेबायदिया सोलिखाासिगोन नङा होमब्ला औ बेनिखायनो ओ गिबियावनो जोंनिया सिगाङावनो माइब्राखौ सोमग्रोनानै लायो आरो नोंथां सोमखांनायनि उनाव खोब नै घन्टासो बेखौ फोराननानै बाय रासस्रि खालामनानै बेखौ उननायलाय जायो आरो जेसेनो हायो एसे फिसा गुन्दैयाव खालामना लानाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ फिसा गुन्दै नायनि उनाव बा सोरबा थावनि फिथा बानायो सोरबाया ओ हगुमा फिथा बानायो बेदिनो सोरबा हासुं फिथा बानायो